हेल'‌ अथां
औ औ नोंथां खोनादोंना? औ
ओ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों। दे औ खोनादों ना? औ दे जों दिनै बिदिब्ला औ जों दिनै बि औवानि सोमोन्दै सावरायनि अम उम औवाखौ जोङो बे बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमाव बाहायनो हायो आरो औवाया जोंनि थाखाय सायख्लुमबो होयो आर रो औवाया आबाद मावनाय आबाद मावनायावबो जोंनि थाखाय गोबां बेबायद दिनो रेहाय होयो बेबायद दि ओ जोंनि आबाद मावनाय होनो ब्ला जोंङो बेबायदि फल बैसां बनायाव होमो लाव बैसां बानायनायाव होयो आरो गोबां बेबाय दिनोम उम खेथि खालामनायाव आबाद मावनायाव फानलुआव जा बेला यावनो जा बेबायदि औवाया जोंनो रैखाथि हैरो आरो बेबायदिनो आइजें आयला आइजें आइलायावबो जोंनो गोबां बेबायदि औवाया ओ बाहायजानाय बेबायदिनो ओ जेखाइ, खबाइ ना हमनो थाखाय जोङो ना लानो थाखाय बेबायदि जेखाइ खबाइ बेबाय दियाव होयो आरो गोबां सेन सेन हारियावबो होयो आरो बेबाय दिनो मानसिनो साय ख्लोमबो होयो आरो बो बेबायदिनो औवा औवाया लेखा बिलाइ बानायनाय बेफोरावबो जोंनो हेफाजाब होयो लेखा बिलाइ बेबायदि बोहि हारि बनायनायावबो जों औवा खौ मोननो हा यो ओ न' लुनाय न' लुनायावबो जोंनो औवाया बेबायदि रैखा होयो मानसिया थानो थाखाय गोदो जोङो बेबायदि औवानि न'आवहा थायोमोन औवाखौ बेबायदिनो दानना लायना नानै बेबायदि सैनानै मोजां जाङै बेबायदि ओ बै सां बानायनानै बेबायदिनो उन्दुयोमोन आरो बेबायदिनो मोसौ बोरमानो थाखाय बेबायदिनो जोङो औवाखौ खुन्थिबो बाहायनाय जायो आरो खुन्थिदों लोगोस से बेबायदिनो मोसौ बोरमानि अमानि न'बो लुनाय जायो मोस सौनो ओ बेबायदि न' लुनाय जायो आरो अमा अमानोबो जोङो गनद्रा लुनाय जायो नोंथाङाबो फंनैसो बुङोब्ला बुंनो हागोन
औ ओ नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो गासिबो थारैनो सैथो आरो औवानि बाग बे गोबांखो आङो बुजिनो हा हाबाय मिथिनो हाबाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय आंबो दायो बे समावहाय औवानि सोमोन्दै बुंनोसै ओ नोंथांनि बुंलांनाय बायदिनो गासैबो सैथो औवाजों जों गोबां खामानि मावनो हायो मानो होनोब्ला जोङो ओ औवानि बैसां मैग गं बैसां फोरखौबो जों बनाय नों हायो बा ने सबाइ गोलाव केरेला भल जिंखा बेफोरनि बागै जोङो बैसां बनायनो हा हायो आरो लोगोसे बेरा जोंनि बारि फोर मोसौ बोरमानि थाखाय रैखाथि होनो थाखाय जोङो बेराफोरबो होनानै लानो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे बे ओ औवा गोदोनि दिनावहाय ओ जोङो नुबोद जों जोंबो उन्दुबोनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोंहा फालांफोर गैयामोन बै समावहाय जोङो औवानि बैसामावबो जों नुबोनो मोनदों। आरो जि दोननो थाखायबो आलनाफोरनिबो बेबायदि राहा गैयामोन बेखौबो जोङो औवा गथा गथा दाननानै ओ हाखर जावनानै खुन्थिया बनायनानै जोङो आलना बनायना लायोमोन। बेयावनो जोङो जोंनि गानाय जोमनाय गासै दाखना ब्लाउस गासै ड्रेस फोरफोरखो जोङो बे औवानि आलनायावनों जों बरानायना लानायाव जोङो दोननो बेबायदि राहाफोरखौ जोङो मोनोमोन। दानि जुगावसो जोङो बि बिदि औवानि आलदाफोरखौ नुनो मोनला। आरो थिग बेबायदिनो मा होनो ओंखाम संनाय इसिङावबो जोङो थुरसि खुरै दोननो थाखाय जोङो औवानि रेकफोरखौ जोङो बायनानै लानो गोनां जायोमोन। औवानि सांजों बनायो मोन। आरो बिदिनो सियार मुरा बेफोरखौबो जोङो औवानि फायनो मोनो मोननो हायो मोन वानि सियारखोबो जोङो बेबायदि बनायोमोन मानोना बेयाव जिरायोब्ला गुसु थान्दा बेफोरखौ जों मोनोमोन ना थाय दानि जुगाव जों औवानि सियार मोननो थांला। मानो होनोब्ला दानि जुगाव प्लास्टिकनि बेबायदि जिनिसफ्रा दायो ओंखारबाय बेनिखायनो जोंङो औवानि बुस्थु बुस्थुफोरखौ बा जिनिसफोरखौ जोंङो नुनो मोनला आरो मुरा बेफोर मुराखौ जों सम सम ओ बहाबा बहाबा बेबायदि नुयो। बा दायो सिगाङावहाय गोदो गोदाय आजै आजौ जौ आबै आबौमोननि समाव आखाइजोंनो जोंनि बे औवानि बुस्थुफोरखौ बनायनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दायो जोंङो नुनो नुनो मोनला किसुमाना दासिमबो ओ बिबायदि बोराय बुरै अबस्थाब्लाबो बिबायदि गिसिब हेबनाय सान्द्रै दालाा हेब नाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो हाथाय बाजारफ्राव थाङोब्ला जोंङो बे बुस्थुखौ औवानिनो जिनिसखौ जोंङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे औवा औवायाबो जोंहा जितु ओंख्रिबो जाजानाय मोनसे औवा बे औवाखौ जोंङो मैगं औवानि मै गं बा औवा मेवाय होननानै जोंङो मिथि मोनो बेखौ मैद्रु जायो सोरबाया अनला जायो सोरबाया दाउजों अनला जायो आरो बेबायदिनो उनाव जानो थाखाय बि बायदि मोखै खालामनानै बो दोननाय खौ जोंङो मोननो हायो उनावहाय जोंङो औवानि गोरलै ओंखारनाय मेवाया जोबनो थाङोब्ला जोंङो मैगंफोर माखो संगोन मखो थागोन जोंङो आन्दायनानै थायो। अब्ला जोंङो बे औवा मेवा खौ जोंङो संनानैहाय जानो हायो आरो बेबायदिनो औवानि सायख्लुमावबो जोंङो जिरायना थानो हायो आरो नोंथाङाबो फंनैसो बे समाव बुंनो हागोन।
जायगानि बिदि कार्बि मिसिंफोराबो बेबायदि औवानि बैसां न' लुनानै थानाय जायो। बेबायदिनो बिसोरो गोजौ बैसां न' लुनानै थायो कार्बि मिसिंफोरा आरो बेबायदिनो औवाखौ जों मोनबावो। ओ गोदोनि दिनाव बेबाय दि ओ गेस ओ गेस गैयामोन जोंनि थाखाय जोङो बेबायदि औवाफोरखौबो बिदि गोरान गोलैना थानायफोर जोङो औवा बारियाव थांबोला जों बिदि गोरान गोलैना थानायफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै बेबायदिनो मैगं थाइगं ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव जोङो औवाखौ बाहायनाय जायोमोन। आरो बिदिनो औ औवाखौ दानना लाबोनानै ओ बबेबा बेबायदि ओ दंफांनि सायख्लुम सायहायाव जोङो गोलोम बोथोर ज'नो थाखाय बेबायदि बेरा होनानै ओ बैसां बनायनानै बेबायदिनो दोननाय जायो। जों जिरायनो थाखाय मानसिया आरो बेबायदिनो औ जोंनि ओ न' बाङाव बेबायदिनो मोसौ बोरमा हाबनायनि थाखाय जोङो जोंनि लामा लांगोनायावहाय बेबायदिनो बेरा बेरा दुमनानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो औवाखौ बेबायदिनो न' लुनोबो जोङो हायो आरो बिनि उनाव गोबां बेबायदि ओ बाहानाय जायो औवाफोरखौ आरो नोंथाङा मायाबाफोर सावरायबावनो औवानि बागै हागोन।
नंगौ निस्सय ओ जोङो बे औवाखौहाय ओ मोन से लानानैहाय जोङो साइदावहाय बारि ख'नाफोराव जोङो गायनानै लायो। आरो बे औवाया गायखांनायनि उनाव मोनस गिदिर सुबा बेबायदि महर लायो। औवायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन नामफोर दोङो। जेरै औवा फुलुका होनो औवा गुबै औवा बिजलि औवा फेन्दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन नामावहाय दोङो बिनि बा गै आरो जिहेतु नंगौ। जोङो दायो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोङो औवा बन बेखो जोङो नां गौ जायो। दंफां बनल'जोंबो बिबायदि अरा मोजां यै जोङा। बिनिखायनो औवा गोरान बेखौ जोङो सिगांग्रो ओ फोजोंना लानानै दंफां बनखौ जाबना होयोब्लासो बे दं फां बना खालामलाङो मानो होनोब्ला औवाया बेबायदि गारजानाय मोनसे मुवा नङा। गासैखौबो जोङो ओ गोरलैनिफ्राय लानानै गोरलैयावबो जोङो ओंख्रि मोनजायो। बिनिफ्राय रायो ब्ला औवा फुलुकाबाबो न'नि खुथियाफोरखो जों बाहायो गोदोनि दिनावहाय पाक्कानि न' गैयामोन बिब बिदिनो औवा फुलुकानि खुन्था बानाय थोरिनि न' बानायनानै बिबायदि रायजो जाबो नाय जोंनि ब र' सुबुंफोरा बेबाय दिनो आरो औवा बिजलि बा औवा फेन्दा बेफोरखौ मैगं बैसांफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बैसां बनायनानै फिथाइ सामथाय थाइबोनायाव जोङो बेबायदि बाहागो राननायखो नुनो मोनो आरो बिनि औवानि बिजौ दानस'नाय बेखौबो जोङो बैसां सायावहाय होना बै मैगंनि बेन्दों खो मानलानो थाखाय बे औवा बिजौखौ होनाय जायो। बैसां सायावहाय आरो बेबायदिनो औवा गेसेव- गोफोन राननानै थानाय बा जोङो जमा दोनथुमनाय खौबो जोङो ओंखाम- ओंख्रि संनायाव अमा दाना रुनायाव जोङो बेबायदि अर सुनो थाखाय जोङो मोननो हायो बेनिखायनो औवाया जिहेथु गारजानाय बेयो गारजानाय बेसाद नङा जों औवाखौ गोबां रोखोमाव जोङो बाहायनो हायो आरो औवाजों गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो बेबायदि मददखौ जोङो मोनो हायो आरो नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावनो हागोन।
बेबायदिनो खौ जोङो बेबायदिनो एम एम बनायनानै ओ हेबनो हायो गोदोनि आबै आबौआ बेबायदिनो एम बनायनानै बेबायदि साइ ख्लुमाव उन्दुना थायोमोन आरो बेबायदिनो दुलि बा बाख्रि बेबायदिबो बानाय जायो औवाया बे ओ मेसें बोथोराव जोङो बेबायदि ओ आबाद मावनानै मोननाय माइ गायनानै मोननाय बेफोरखौ जोङो बेबायदि दुलि बाख्रि बनायनानै जोङो बेबायदियाव सोनानै दोनो। आरो बेबायदिनो ओ ओ न' बानायनो थाखाय बेबायदिनो आरो ओ इन्जुर इन्जुर हे नायबो जायो औवाखौ बेबायदिनो आरो अबेबा ससेयावहा जोङो लामा बेबायदि दालां मोजां गैयाबा जोंनि बिदि गामिफोराव बेफोरावबो जोङो औवाखौ बेबायदिनो हेबनानै दालां बनायनाय जायो। आरो बेबायदिनो गोबां ओ दोङो औवा औवाखौ जों बेबायदिनो मोननो हायो उम नोंथाङाबो आरो फंनैसो औवानि बागै
नोंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो गोदोनि दिनावहाय जोंहा मोजां लामाफोर गैयामोन बे लामायावहाय जोङो औवानि दालां बानायनानै बा औवा फुलुखाफोर बे बिबायदि दानस'नानै दंग' लामाफ्राव थंनैबाबो होनानै बेजों दान्दा होनानै हान्थिनायबो जोङो नुनो मोनबोदों। आरो लोगोसे जि लामा फोरावहाय दायो उम काटनि दलं फोर गैया बेयावबो माने जोङो औवानि दालां बनायनानैहा जोङो थाबायलाङो आरो लोगोसे आङो बुंबावनो सानो जिहेतु औवा बे औवाया गोबां जोंनि गासै खामानियावनो जोंनो ला बेबायदि हेफाजाब खालामो। औवा गैयाब्ला निस्य जोङो बेबायदि दावबायनो हानाय नङा
औ उम होनोमबा जोङो दिनै दिनैनि सावरायनायखौ बेसां खिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा? नोंथां हेलौ औ दे औ बिदिब्ला दे हामबायसै उम औ।